हेल'।
हेलौ।
अ। जोंनावबा आबादनि बागै मा सावरायनि आरोना एसे।
अ।
जों गिबियाव आबाद मावनो थाखाय मा खामनांगौ जों।
जों गिबियाव आबाद मावनो थाखाय जोङो हालेवनांगो।
अ ओमफ्राय।
ओमफ्राय बेनि उनाव ओ आलि दाननांगौ।
अ ओमफ्राय जों माइ माइखौ माबा समाव गायो।
माइखौ जों दा दैलां खमाव गायो।
उ जोंनो आलि दानो थाखाय मा नांगौ।
जोंनो आलि दाननो थाखाय खदाल नांगौ।
औ। खोथियाखौ जों बोरै फैयो।
खोथियाखौ जों जेब्ला ओ गिबियावनो। हाले एवखांनायनि उनाव आलि दानो आरो बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो मानो होना बेखौ मै होयो बिनि उनाव आरो माय मा मायखौ फोयो आरो
अ ओमफ्राय जों माइखौ माजों हायो
जों माइखौ खासिजों होयो
उम
ओमफ्राय जों आं दान मोन जोब माइआ जोंनो गोबां बिदिनो ओह गोबां खामानियाव बाहाय होनाय जायो। जेरैहाय जों आबाद नङाब्ला थानो हाया।
अ
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा?
दे सों
अ मोसौ गाया जोंनो माहोयो?
मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो।
आरो
आरो फिसा होनायनि उनाव गाइखेर होयो।
अ मोसौआ थोंबेसे आथिं थायो।
हा
मोसौआ थोंबेसे आथिं थायो?
थोंब्रै
अ मोसौआ जोंनो मा मा खामानियाव बाहायो? जेरैहाय मोसौ गाय एबा मोसौ जाखियानो जा हालुवायानो जा मा मा खामानियाव बाहायो बिसोर
मोसौ गाया जोङो गाइखेर गाइखेर होयो ओमफ्राय बिदिनो फिसा होयो ओमफाय हालुवाया जोंनो दैज्लां बोथोराव हालेवनायाव मदद होयो
औ जोबोद मोजां
ओमफ्राय आं नोंखौ नोंनि मोनसे कुइसन
अके सोंजागोन दे
जों माइ गायनो नागिरनायनि सिगां हाखौ मा खालामनांग्रोगौ? गायनो खमायाव आरो गायनो खमायाव अ
दाननांगौ आरो आलि खोनांगौ बिनि उनाव गायनो। गोन आरो
औ
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबाव जागोन ना।
दे सों
अ मोसौआ मा मा गाबनि थायो
मोसौआ गोजा थायो गोसोम थायो गुफुर हाग्रा सिर्रा थायो बिदिनो बायदि बायदि। आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि दे
अ सोंजागोन दे
जों माइखौ मोजां जानो थाखाय मा होयो माइ गायखांना माइ सोमोननो थाखाय
औ
ओ माइ गायखांना माइआव जों मा होयो
माइया जोंनो मा होयो
माने जोङो माइ गायखांबाय माइया माइखौ मोजां जानो थाखाय मा होयो जों मा सारो बेयाव
अ जों माइखौ होनो था माइखौ जों जेनेबा मोजां खालामनो थाखाय जों बेखौ हासार आरो मुलि होनाय जायो जेरैहाय ओ बिदिनो माइखौ जायो बिदिनो हासार होयो आरो जुदि एमफौ नांजानो गिनानै जोङो मुलि सारनाय जायो बिनो आरो बायदि बायदि
अ
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
ए सों
मोसौआ मोसौनि खोमाया मोनबेसे
अ
अ मोसौआ जोंनो ओ मा मा खामानियाव होयो
मोसौआ जोंनो
ओं
हालेवनायाव ओमफ्राय आरो बे हासार होयो
उम
आं नोंखौ मोनसे सोंनि दे
अ जागोन
फोथाराव जोंनो दैखौ मानो नांगौ
मोजां जानो थाखाय जोंनो दैखौ नांगौ दैनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानोना दै नङाब्ला फोथ ओ माइफोरा मोजां जाया
औ उम खोथियानिफ्राय जों मा मा मोनो खोथियानिफ्राय जोंङो माबा जालांनानै
खोथियानो माबा जालांनो मा मा मोनो खोथियानिफ्राय खोथियानो बेजों मा मा जालाङो खोथियानिफ्राय
खोथियानिफ्राय जोङो गिबियावनो खोथियाखौ ओ गाय फोग्रोखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुयो आरो फुखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ ओ माइ गायो बिनि उनाव जोङो आबाद मोनो आबाद फिथाइ
अ उम
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि
दे‌ सों
मोसौनि लानजाइया मोनबेसे
मोनसे मोसौनि लानजाइया मोनसे
ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे सोंबावनि मोसौनि ओ मेग गना मोनबेसे?
मोसौनि मेगना मोननै।
आतसा।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि?
दे सों।
मोसौवा ओ जोंनो ओ हासार होयो अके। ओ मोसौआ बे हासारा जोंनो माख खामानियाव बाहायो जों बे मोसौनि खिखौ जेन'बा मा मा खामानियाव बाहायो बाहायनाय जायो बे मोसौनि खिखौ?
मोसौनि खिखौ जों मैगं थाइगं गायनायाव होयो।
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि?
अ दे सों।
ओ‌ र सौ मोसौआ ओ मा नङाबाला थांना थानो हाया?
मोसौआ गांसो नङाबा थांआ गांसो आरो दै नङाबा थांना थानो हाया। ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे सोंनि?
अ सोंजागोन।
अके र' दैे ओ नों सोंनायनि सिगां आङो मोनसे कुइसन सोंजाबावगोन ना? ओम मोसौआ ओ गं थायो ना थाया?
गं थायो ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे सों जोंङो ओ माय आबादखौ सोर मावो?
माइ आबादखौ बे माइ आ बादखौ ओ जों सुबुं माहारियानो मावनाय जायो आरो।
अ।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि?
मोसौनियाव मा मा जिनिस थायो?
खुगा थायो, खोमा थायो। बिदिनो लान्जाय थायो, आसि थायो।
ओ
दे बिदि
दे होमबा दे होमबा दोनथ' जासिगोन न' जोंनाथ' जोब्बायानो। दे दानहर